दाख
औ खोनादों
औ जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायगोन न'खरनि बागैनो जों रायलायगोन न'खर बेंनायाव आइजोफोरनि बिफाव बिनि सायाव सावरायगोन आइजोफोरा न'खर बेंनायाव आथिखालाव गोबां आवगायबाय आइजो जानानै हौवाफोरजों समान समान मोनथायखौ मोनबाय आइजोफोरा न'खर बेंनायाव न'खर बेंनायावल' गोदोसोनानै थायाखै आइजोफोरा न'खर बेंनायजों लोगोसे बाहेरानि खामानिखौबो मावनानै न'खखौ दैदेनगासिनो न'खराव गथ' गथाय फोरजों सम होसे होनानै जोङो बाहेरानि खामानिखौबो मावनाय नुनो मोनसै आथिखालाव जोङो आइजोफोरखौबो साख्रि बाख्रि मावनाय दांनाय ओ बिजनेस बेफार खालामनायावबो जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव आइजोफोरा गावनि समखौ दिहुननानैब्लाबो ओ गुबुन गुबुन खामानियाव नांथाबनाय जोङो आथिखालाव नुनो मोननोसै बेबादिनो आइजोफोरा गथ' गथाय फोरोंनायनिफ्राय लानानै ओ खामानि न'खरनि खामानिजों लोगोसे बाहेरानि खामानि आरो बायेरानि खामानिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंफोरावबो बाहागो लानाय जेरै मिथिं दावथिं गुबुन गुबुन हाबाफारि दिनै थुनलाइनि हाबाफारि बेफोरावबो जोङो नुनो मोनसै। आइजो जानानै न'खरखौ दैदेननायजों लोगोसे दिनैनि समाव आइजो फोरखौबो जोङो गोबां मान होनाय नुनो मोनसै। गोजौ थाखोनि साख्रि आवलाबो जोङो नुनो मोनसै। जायफोरा साख्रि मावाखै बिथांमोनखौबो जोङो न'खरनि हाबाफोरखौ मोजाङै खामानि मावनाय जों आथिखालाव नुसै गासैबो आइजोफोरानो गुबुन गुबुन खामानियाव गुबुन गुबुन आयदाखौ लानानै खामानि मावनायबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो बेजों लोगो सेनो ओ हौवाफोरजों समान समान हेफाजाब होनाय बो जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आइजोफोरा गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन बेफार फालांगिबो खालामनाय जोङो नुसै जेरै जि दानाय मैगं बेफार खालामनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय हांसो, बोरमा बायदि बायदि न'वाव फिसिनानैबो जोङो रां आरजिनाय आइजोफोर खौ जौगानाय नुनो मोन मोनसै दा नोंथाङा मा बुंगोन?
मे थिगानो गंसे गंसे न'खर दानायाव आइजोफोरनि बिफाव होनोब्ला ओ गंसे न'खर दानायाव ओ आइजोआ आइजोआ गिबियै गाहायै बिबाव मानो होनोब्ला गंसे न'खराव आइजो गैयाब्ला बे न'खरा न'ख रानो बुंजा खाया मानो होनोब्ला ओ आइजोफोरासो गंसे नखरनि सासे गाहाय सासे ओ नखरनि गाहाय सासे हौवा सुबुङा जेराव साख्रि बाख्रि मावगोन बे मानसिया न'वावनो न'वाव थानाय जाखाया मानो होनोब्ला बे न'खरखौ सासे आइजोआसो खुंखानांखागौ। जेरावहाय गथ' गथायाइफोरनि फराय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै फरायनाय बायेरायाव ओंखारनाय गासैबो सासे आइजोआसो आइजोआसो गिबियै बिबाव लाखायो।
जानाय लोंनायनि लानानै फरायनाय माबानाय गासिबो स्कुलाव थांनाय फरायसालियाव थांनाय नों सासे आइजोआसो दैदेनखानांगौ आइजो आइजो होननानै बुङोब्ला आइजोफोरा बिदि न'खरनि खामानिजों लोगोसे बायेरायावबो गोबां खामानि मावनानै गंसे ौ न'खखौ गोजौ न'खर एबा गाहाय न'खरफोरखौ दैदेनलांनो हायो जेरै जेरै सासे आइजोआ गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनाय बेफोर नि गेजेर जों नुनो मोनो जेरै बेफार फालांगि गावनो आइजो सासे आइजोआ
दाउ अमा फिसिनानै जि दानानै सेल्फ हेल्प ग्रुप खुलिनानै बिसोरो गाव नि नांगौखौ सुफुंनो हाया गावनि न'खरखौ गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय गावनि न'खरखौ
बाहेरायाव खामानि मावनानै रां आरजिनानै गावनि गंसे न'खरखौ दैदेनलांनो हायो
बिदि बिदिनि गेजेरजों आइजो आइजोआ गावनि न'खरखौ दैदेनलाङो ससे आजो न'खरखौ दैदेननोब्ला बेयो गिबियै गाव गाव सासे गिनि ग गियानि गुवनि जानांगोन सासे मानसिखौ फोरोंनो हानांगोन गाव साननो गोरों जानांगोन अब्लासो बियो गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो हागोन
आइजो आइजोआनो गंसे न'खर दानायाव गाहायै बिफाव लायो मानोन
आइजो आइजो सासे आइजोआ सासे हौवानि महरबो लानो हायो जेरै बियो
आज आजिखाालनि आइजोफोरा हौवाफोरजों लोगोसे हौवाफोरजों लोगोसे हौवाफोरबायदि हौवाफोरजों हौवाफोरजों समानै खामानि मावनो हानायखौबो नुनो मोनबाय जेरै सासे आइजोआ गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै स साख्रि साख्रिफोरबो मावनानै गावनि न'खौ दैदेनलांनो
आ ोंथां नोंथाङा आइजोफोरनि बारै आरो माबाफोर मोन्दांथि दंबावो नामा
नंगौ आइजोफोरहा न'आव जिरिरिनानै थायाखै आथिखालाव आइजोफोरा गोबां हाबाफारियावनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दावबायनानै गोबां खामानि मावनाय जोङो आइजोफोरखौ नुनो मोनो आइजो जानानै बिथांमोनहा सोलोंथाइ बिथिङावबो राजखान्थि बिथिङावबो आरो गुबुन गुबुन बिथिङावबो बाहागो लानाय जोङो नुनो मोनसै आइजो माहारिफोरखौबो जोङो समान समान मोनथाय मोननाय जोङो नुनो मोनसै बेजों लोगोसे जोो सनमानबो होनाय आथिखालाव नुनो मोनसै मोनसे समाव आइजो माहारिखौ जोङो गोबां गाहाय थाखोआव दं होननानै मिथिनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों समान समान मोनथाय होनायजों लोगोसे गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंखौनो नोजोर बोनानै जोङो आइजोफोरनि फारसे आइजो अनसाय फथाय बिथांखिफोरबो दङ जाय बिथांखिफोरनि गेजेरजों जोंनि आइजो लिरगिरिफोर आइजो खन्थाइगिरिफोर आइजो थुनलाइगिरिफोर बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन आइजो माहारियाफोर आबाद बेफोरनि गेजेरजों ओ सांग्रांथि मेल बो जोङो लानाय नुजों लोगोसे आइजोफोरा जे न'खरखौ दैदेननांगौआव माबादि स्थ'हाय बिथां गावसोर मिथिसिगौ बेजों लोगोसेनो गथ' गथायखौ फोरोंनायनिफ्राय लानानै ासेथ म द खामानि मावनांगौ आइजोफोरा गावनो गाव मोनसे सानखांथियाव थायो अरायबो मा मावब्ला मा जायो बेखौ गावनो गाव सानखांनानै माबेबा लामाजों थांब्ला मोजां थासारि जाय ओ बिमायानो फोरोंसे फोरोंनानै बुजाय आजाय खालामनानै ओ फिसाफोरखौ मोजां आखलसिम सोलाय होनायावबो आइजो सासे आइजोआ बिफाव लायो आरो बेजों लोगोसे जाय गथ'खौ बानानै बामनानै बुरखायनानै फेदेरदों बेबो आइजोफोर आइजो सासे आइजोनि बिबान बेजों लोगोसे जे गावनि गथ'खौ ओ मोजां लामाजों दैदेनलांनायाबो सासे आइजोनि बिफाव होननानै जोङो बुंनो हायो हायो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो नामा? खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादोंना हेलौ दिनैनि आयदाखौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उननि हाबाफारियाव नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ दोन्थ'नाय जाबाय गोजोन्थों